खोनादोंना लोगो औ जागोन दे होमबा जोङो ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि
औ
ओ बर'फोरनि बै ओ जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनाय बेनि सायाव ओ एसे सावरायनो हागोन ना? अ ओ आं नोंथांनाव सोंनि जे अनला बा बर'नि ख्रि फोर जेरै अनला नारजि सबाय बेफोरखौ ओ बोरै सङो एसे खोन्थानो हागोन नामा अनला ओंख्रिनि खोन्थाबाबो जागोन दे
औ हागोन औ
औ
जों बर' माहारिनि ओ सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे
ओम
माने इदिनो दोरोङारि हिसाबै जो संनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो नोंथाङा बुंनाय बायसा दा अनला नारजि थिग बिदिनो सामु स सबाय बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि सङो ओ बे ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा सोंनाय बायसा दायो आं एसे ओ एसे सुंद' सुंद'यै बुंलांनो सानदों ओ गिबियावनो आङो अनला ओंख्रिनि बागै सुंदै फोरमायग्रोनि अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो ओ माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो जा हाते बियो गुरै जायो बेनि उनाव सुमखांनानै बेखौ एसे फोरानस्रोनै दोनो जाहाथे बेनि दैया सर' लाङो बेनि उनाव गोरान जानायनि उनाव बेखौ उलाराव बा सोरबा दिंखियाव देनानै गुन्दै खामनानै लानाय जायो ओ बेनि उनाव जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय दोरोङारि माने जोंनि जानायनि गुबै थाव होननानै बुङोबा जों खारदैखौनो बु-बुंनो हायो। बे खारदैनि गोनांथि जायो ओ खारदैखौ जोङो बेयावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय सरनानै लानाय जायो जों सोरबाबा जौदु सोरबाबा ओ माबा मोनसे आइजें बेफोरबायदियाव खा ओ हाथ'फ्लाखौ ओ माने थालिरनि हाथफ्लाखो बिनि सायाव दै होना नै माने खारैखौ सरनानै लानाय जायो। बिनि उनाव अनलासो संना उम माइरंखौ देखांनायनि उनाव खारदै सोखांनायनि जोङो माने माइरंजों माने बिदिनो जाग्रा जेनेबा लोगोसे जोङो बेयाव दाउ बिदिनो आलु माबा मायबि होफानो हायो लोगोसे ओ अनला ओंख्रियाव बेवहाय होफानो थाख खाय जोङो अनला ओंख्रि संनो जों थावथ' बाहाया बेवहाय जोङो दै आरो खारदै संख्रै होग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव दैया माने गोदौ गोदौवोब्ला गुदुं जायोब्ला बेवहाय जोङो अन गुन्दैखौ होनाय जायो ओ खायसे नुनो मोनो जे खायसे माने आखाइजोंनो हाथफ्लाखौ ओरै रिफि रिफि सेफ्रे-सेफ्रुनानै होयो आरो खायसे बेवहाय दै गलायनानै माने डायरेक्ट जाहाथे खामानिया एसे सुंथाबै जायो बेनि थाखाय दै गलायनानैबो होनायखौ नुनो मोनो। बिनि उनाव ओ अनलायाव जुदि नोङो दाउ आलु सिगांनो होफानो गोसो बा सिगांनो एवनानै लानायफोरखौ बेवहाय होनाय जायो ओ अनलाखौ बिदिनो सङो बिनि उनाव उम नारजि नारजि अमा होनोबा जों नारजिखौबोथ जोङो गिबियावनो फाथोखौ ओ फाथो आबादनिफ्राय जोङो नार्जि माने फाथोखौ खानानै लाबोनाय जा होयो बे नारजिखौ ओ हमना ला सप्तासेसो जोङो फोराननायखौ नुनो मोनो जाहाथे मोजाङै रानो ओ खायफा माब्लाबा बेयो थाबनो गोरानबो जायो बेनि उनाव ओ फाथोआ नारजि जायो। बे नारजिखौ जोङो नारजि ओंख्रि इख्रि संनो थाखाय ओ सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो ‌। ओ ओम बिनि उनाव सोमखांनानै मोजाङै ओ सुना आरिनानै ओ बेखौ संनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो उम
बेनि उनावहाय माने संनाय जायो आरोना।
औ औ।
ओ नारजिखौ आङो माने रुगारो होननायबो खोनायो आरो ना जाहाथे ओ गोख खाया एसे खारनायनि थाखाय। औ। औ बिनि उनाव खारै होयो खोमोना?
औ।
खारै होबाय होनानै सागंसा सायो ना?
औ जाहाथे बेयो माने दोफो दोफो ओ गुन्दै जायोबा गेब्लेनो थाखाय बेखौ सागं साना नै होनाय जायो बिनि उनाव लोगोसे ओनो बेवहाय अमा खौ होफा बेनि उनाव बेफोरबायादि सागं साखांनायनि उनाव अमाखौ होनाय जायो।
ओ अमा मेजेमजों संबा गोथावसिन मोन ना मिलौलायनाय।
औ।
औ। उम। आरो लोगोसे जों मिथिनो मोनो बे बे बरनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला‌ नारजि बियो बरनि मोनसे जोबोर ओ मुंदांखा ओंख्रि ओ जायनि जाहोनाव जेरै अनला ओंख्रिनि दारैबो बाथ्रा फावफोरबो मोननाय जायो आरो जोङो बे अनला ओंख्रिजोंनो हा थासुनि हाबा खुंनायबो जों मोननो हायो। नङा होमबा लोगो ओमफ्राय जेरै ओ थ्राफाव जि दंमोन ना ओ अनला खारै अनला ओंख्रियाव मामोनलाय आगान थाया औ बिदिबा थ्राफाव बाहायनाय जायो। लोगोसे जों ओ नारजि नारजि ओंख्रिखौबो जोङो बर'फोरनि बहुद सोमोन्दो गोनां ओंख्रि बेबो मोनसे लोगोसे बे ओ बे दोरोङारि ओंख्रिजों ओ जाय थांनाय थैनायनि सोमोन्दोनि माने सोमोन्दो खौ नेवसिगारलायनो थाखायबो जों बाहायनायखौ नुनो
औ औ नोंगौ जेनेबा जोङो
औ बे ओ
औ नोंथाङा बुंनो हागो नोंथाङा बुंनो हागोन
ओ जागोन दे ओ जेरैहाय ओ सासे मानसि थैब्ला जेब्ला ओ बै मानसिखौ सावगोन अब्ला ओ सासे ओ दौ सासे अजा थायो आरोना बे सावनायनि एसे गोजानाव बेयाव अन्थाइ नारजि लानानै थायो आरो ना अन्थाइखौ दांनानै आरो नारजिखौ आगारनानै जाय सावनो थांग्रा बा फबनो थांग्रा मानसि बेयाव अरगारै अरगारै फैयो आरो लोगोसे आरो ओ जेब्ला जेब्ला बै ओ थैनायनि सारादु खुंगोन अब्ला बै सारादुआवबो ओ बयनिख्रुइबो गोनांसिन ओं ओंख्रि होनोबा जोङो नारजिखौनो मोननाय जायो औ माने ओ जोबोर माने बर'नि दोरोङारि ओं बेजों लोगोसे बायदि बायदि खामानि बर'फोर नि थास समाजआरि था सारियाव माने गोबां ओ फोथायनानै बाहायबोनायखौ जों मोननो हायो। ओ लोगोसे जोङो होमबा सबाइ सबाइ ओंख्रिखौबो मोननो हानाय जायोना लोगो? ओ खो बेखौ आं एसे सुंद'यै बुंनोसै आं माने इसिबां मोजां संनो रोङाबाबो। आङो जा नुबोनाय बेखौ आङो एसे खोनथानोसै। ओ जोङो ओ गिबियाव सबाइ आबादखौ ओ फुनानै मारा होनानै ओ बे सबाइखौ जोङो ओ सबाइया माने गोरलैयाव गोथावसिन आरोना जाबा। ओमफ्राय बे सबाइखौ एसे फोरानस्रोनानै फोराननानै माने एबा एवनानै हा दैयाव एवनानै हुख्रेमनाय जायो आरो हुख्रेमनानै आरै ओमफाय बै हु ख्रेमनाय जा बाख'लि माने ख'बार मा होनोमोनलाय बिगुरखौ ओरै जावगारनानै ओरैनो थांगार हीयो आरो जाहा थे गोसोम गोसोमा थांग्रारा बे सिंनि गु फुराल' थायो आरो। ओमफाय बिनि उनाव जोङो सोमना दोननाय खौ मोननो हायो दैयाव दसेनि था खाय ओ आं ओमफ्रायो बिदिनो अनलाजों सबाइ सङोब्ला लोगो जोङो अनलाखौ माबाखौ दाउखौ एवगोरना लाबाय एवखांनानै जोङो एवखानानै दोनथ' थबाय ओमफायो जोङो ओ सबाइ खौ रुगुनाय जायो रुनायाव जोङो बे खारै खौबो होफाखानाय जायो ओमफ्राय आरो बे। बे सबायखौ जोंङो आरो दुफु दुफु खालामनो थाखाय जों औवाजों बानायनाय सागंजों बेजोंबो। सानाय जायो। लोगोसे जेब्ला। बेयो मोजांङै दुफु दुफु जागोन अब्ला बै दाउ बेदरखौ होसननानै दसे गोबाव। गोदौ होनानै। ओरै गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया। होसननानै जानाय जायो आरो। लोगोसे बियो आं। आंनि फेभरेट ओंख्रि आरोना बरनि दोरोंङारि।
औ।
औ। लोगोआ आरो माबाफोर बुंनो हाबावगोन।
बुंनोथ गोबां। औ।
बरफ्राथ गोबां मैगं जायो जेरै मिथिंगायाव मोननाय मैगं। मैद्रु मैला। बेफोरबो माने लाफा खारै। बेफोरखौबो जानाय जायो आरो आरो लोगोसे जोंङो। सबाइखौ सबाइखौ साम जोंबो। संना जानाय जायो सबाय साम। जोबोद फेमास ओंख्रि मेथाइ। फोरावबो मोनलायलायनाय जायो। ओमफ्राय ओ। अनलाखौबो जोंङो अनलाखौ दाउजों बांसिन जानाय नुनो मोनो अनलायाव। जोंङो मेवा। औवानि जा गाजा। खिलिनाय। बेखौ होफानानै संबाबो गोथाव। गोथाव जायो लोगोसे। मुला मुला गुनद्रु बे खौ ओ फोराननानै दोनो जे बर' बाथ थिनानै जानायाव ओ बेखौहाय जोङो अनलायाव होनानै जानाय जायो जों अनलायाव सेवालि बिबार खमा बिबार बायदिफोरखौबो होनानै जानाय नुनो मोनो। आरो लोगोसे जोङो बे अनलायावनो बै ओ लाइखौबो होयोना? बिनि नामखौ ओ लाइजों लाइजों संनाय खौ बोरैबा होनोमोन मा नाम होनोमोन? थाय ओ अनलाजों उम बेजों माने बेजोंबो जानाय जायो आरो लोगोसे जों अनलाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा ओ ओंखाम गोरलै जानायाव बांसिन जायो आरो ना माने गाहाय ओंख्रि हिसाबै जोङो बे ओंखाम गोरलै जानाय समाव संना जानायखौ जों नुनो मोनो बे खौ जों ना गोरलै गोरलैजों संना जानायखौ मोननो हानाय जायो आरो ना। जाहाथे ओ माइरंआबो गोरलै आरो ओ नायाबो गोरलै बिदिनो संना जानायखौ जों मोननो हायो आरो।
उम
औ लोगो मोनथिंजाय जागोन ना जाया ओंखाम गोरलै समाव माने अनला ओंख्रि?
जोंनाव आङो औ जेनेबा जोङो माइखो हाख खांनानै मोननाय माइखोथ' जोङो ओ-ओंखाम गोरलै ओ गिबि गिबियावनो जों ओंखाम गोरलै जानाय नुनो मोनो जोंनाव ओंखाम गोरलैखौ ओ जानो थाखाय गिबियावनो गामियाव फुजा होनाय जायो न'आव ओ माने बे फुजायावनो बेवहाय ओ ओंखाम गोरलै संनाय जायो बेवहाय ओ बिदिनो उम खायफा खायफ बा बोरमा होयो ओमफाय ओ बे अनला ओंख्रि खौबो जोंनाव आंङो औ
खोनादोंना जोंना समा जाबाय खोमा? एसे खामानि ओंखारदों आंना माने। दोन्थ'नोसैदे उनाव रायलाय फिनसै ओ जागोन दे।
हुम?